हेलौ औ नोंथाङा खोनाबाय खोनाबाय।
औ आं ओरैनोसो दङनै
औ औ ओमफ्राय खौरांफोरालाय बोरै नोंथां
ओमफ्राय नोंथां औ नोंथाङासो माबाफोर खौरां लानानै हरदोंमोन नामा
औ नोंथाङा आं नोंथांजों माने मोनसे मा होनो टपिकनि सायाव ओरैनो फंनैसो सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरा आं
औ नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम हागोन ना।
नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा मा सावरायनो लादों एसे फोरमाय दे
औ दा नोंथांओ जोंना माने मेन आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजावनो माने गोदोनिफ्रायनो फालि फालिबाय थानाय बा मानिबोबाय थानाय मोनसे जोंनिनो ओ माने दोरोङारि हारिमु आरो ना बेबो जोंनि मा मागो मागो फोरबो जाय फोरबोखौ जों बर'फोरा माने गोदो गोदायनि खायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो माने फालिबोगासिनो आरो दाबो फालिगासिनो दङ दा बै मागोनि बागैनो एसे फंनैसो नोंथां जा एसे मिथिगौ फोरमायना हरदो खोमा आंनो
अ बिदिबा नोंथां मागोनि बागै एसे सावरायनो नागिरबाय ना। ओ ओरैनोथ' मागो होनना बुङोब्ला जोंनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा। जाय आबादजोंनो सोमोन्दो दङ बेफोरबो
औ।
आबादजोंनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै बे मागो फोरबोखो खुंबाय थायो। नङा होमबा जों बेखौ जोङो माग मासाव खुंनाय जायो नङा होमबा।
औ औ।
जोङो माग मासआ जेब्ला जोङो खुंनो नागिरो मागोनि गुबै मोनसे ओ जोंहा मोनसे सोमोनांथाव मोनसे माबा दङ बेवहाय जोङो बेलागुर जानाय नो फोरमो होननानै जोङो जायखौ जोङो बेलागुर होननानै बुङो बेलागुरनि गेजेरजों जोङो मागोखौ जानाय जायो। जोङो संक्रान्तियावहाय जोङो ओ मागनि सिगां सान बा संक्रान्तियावहायनो जोङो ओ बेलागुरफोरखौ सावनाय जायो नङा ओम माबानो ओ जानाय जायो नङा होमबा जोङो गोबां बिदिनो दुब्लिबारिनि नाराफोरखौ गोजौ गुजौ नाराफोरखौ हाना लाबोनानै जोङो गिदिर गिदिर न' लुयो नङा होमबा
जोङो न' लुनानै बेयावनो जोङो माखासे माइहुंबो हुंनाय जायो जेरै राजा रानि सानथ्रि होनलायलायना जोंओ लुनाय नु नुनो मोनो नङा होनबा दा बेबायदि लु खांनायनि उनावहाय ओ फु बिदिनो लुखां लुखां ओ जाय दिं खालि बेलागुर जागोन ओइदिनखालि बा संक्रान्ति मागनि सानसे सिगां ऐदिन‌खालि बयबो ओ जमानो मोनसे बै न'आवहाय जेराव न' लुदोंमोन बेवहाय थांनानै बेदिनो सङै खावै बेदर आखाय बायदिसि ना जाहोयो आरोना रंजाहैयो बायदिसिना दामनानै मोसायो रंजायो ओइदिनखालि ओ बेखौहाय जोङो गोदो दायनिफ्राय जोङो जोङो मिथिनो मोनो जे बेयो मोनसे लावखारफोरजों सोमोन्दो गोनां मा जोङो बैखौ गिबियै लावखारफोरानो
बा लावखारफोरानो सोरनिबा न'खराव थानानै गोबां खस्थ' दाहा दुखु सोरजोंबा बायदिसिना खालामजानाय मानाय बेफोरबायदि ओ निफ्राय उदां जानो थाखाय बैफोरबायदिखौ जोङो ओ बिसोरो लावखारफोरा गावसोरनि गोजोननायखौ लानो थाखायनो मा खालामोमोननो बिसोरो ओ बै बेलागुरखौहाय जायोमोननो बिसोरो रंजायोमोन। मागोनि माग मासनि बा मागोनि सानसे सिगां बै संक्रान्तिखालि आरोना। जायखौ जोङो मागोनि जागायनाय होननानै बुङो बिसोरो बिदिबायदिनो बेवहाय जायै रोङै बेबायदिनो रंजायोमोन। जायै लोंयै हरनि समाव जो बिसोरो जायै लोङै जौ जों नायै बेदरै जोङो बायदिसिना बेदरफोर बिदि जानानै अखानायै जोङो बै माबाखौहाय बेलागुर लुनाय खौ हाय सावनाय जायोमोन आरो बै सावनायावनो ओ खारफोरा गोबां बेबायदिनो गावसिनि गोसोनि हासथाना लुबैनायफोरखौ बिनानै लायोमोन होननाय जों ओ मिथिनो मोनो आरो। दा बेजों लोगोसे जोङो सोरबा ओ जुदि ओ फिसा मोननो रोङै बैसोरबो जुदि बैयावहाय अर जोंनायाव बा बै सावनाय अर जोंनायावहाय बेलागुरनि सावनायाव अर जोंनायावहाय जुदि बिनानै लायोब्ला मोनोमोन होनलायनायलायाय जोङो माखासे बिजाबफ्राव जों फरायनो मोन नङा होमबा। नोंथां औ बेवहाय लावखारफोरा जुदि लावखारफोरनि सायाव सोर बानाय अनागार खालामोबा बिसोरो बेवहायनो बिसोरो माखासे माबा ओ गावसिनि बैखौ जाहाथे बिसोरबो खस्थ' मोनथों बेबायदि बेफोरबायदि लावखारफोरा बै बिलागुरफ्राव अर सावनाय गुदियावहाय आरज खालामोमोन नङा होमबा बेबायदि जोङो बिजाबफोराव फरायनो मोनो आरो बेबायदिनो दा बेबायदिनो बेलागुर फुङाव अखानाय ओ नायसि नायसि फुङावनो हराव जाखां लोंखांनो उन्दुनानै जोङो बेयावनो फुं अखा नायसि नायसे बेलागुरखौ सावनाय जायोमोन आरो जों बेलागुरि सावखांनानै जोङो बबे न'फोराव थांनो जोङो मोनामोन मानो होनोब्ला जोङो जुदि बिलागुर सावखांनानै बबेयावबा दुगैखां लोबखां जुदि थाङाब्ला दाउखा जायोमोन होननानै जोङो गोदोनिफ्राय जोङो एसे मिथिनो मोनो आरो मानोना बिसोरो ओ जुदि बेबायदि खालामोबा दाावखा जायोमोन होननाय जोङो खोनानो मोनो
उम नंगौ
दा बेबायदिनो बेलागुरनि गिबि सान बा संक्रान्तिया जोबनानै थाङो आरोना
नंगौ नोंंगौ
खानायो जोङो थारिखआव जों मागनिक तारिखनिफ्राय जोङो ओ बेलागुरखौ जानोसै दाना बेलागुर ओ मागोखौ जानोसै जों मागोआव हैदिनखालि जोङो बांद्रायराय बैसागुनि बायदि नैबे मागोआव जाया अब्लाबो जोङो फिथा सिन्थाव एन्थाब सौरायाइ बायदि बायदि बायदि दा बेबायदिनो जोङो से थारिक बा नै थारिख थाम थारिखसोहालागै जोङो मागोफोरखौ खुंनाय जायो आथिालावथ' जोङो मागोनि खुंनायखौ जोङो बांद्रायर गुरुथ'होआ बांसिन जोङो बिदिनो सानथामसो खुंनानै बेबायदिनो बैनि न' बैनि न' न फिथा सौराय जालायनानै जुमलनानै जानायनि गेजेरजों बा बेवहाय जोङो माखासे न' न' मोसालायनाय बेबायदि गैया मागिलेनाय बेफोरबायदि गैया ओरैनो थाङै थाङै साहा लोंलायनाय फिथा सिथाव जानाय बेफोरबायदिल' दङ आरो जोंना मागोआ बेफोरबायदिनो जायो बेबायदिनो जोंनि मो गोआ जोबनानै थांबाय आरो जोबनानै थाङो आरो ओ नोंथाङाबो एसे मागोनि बागै आरोबाव आं फोरमायनायनि अनगायैबो एसे मिथिबावोब्ला आंनो हागोना नोंथां
अ हागोन नोंथां दा नै नोंथाङा दानि बुंलांनाय बदिनो दानि दानि नोंथाङा माने जोंनि बर'निनो माखासे जोंनि जे दोरोङारि ओ हारिमु फालिथाय जे मागो बिनि बागै नोंथाङा गोबां बाथ्राखौनो बुंलांबाय आं मिथियै मिथियै माखासे बाथ्राफोरखौबो नोंथाङा बुंलांबाय नाथाय दा नोंथां गासिबो बिथिङानो दा सैथो ओमफ्राय मा होनो आंथ' मागोनि बागै एथ'बां मानि बिथोर बिथो र माने ओ मोनथिआ थेवब्लाबो जों आङो साइदआव बा जोंनि ओनसोलखै जे माबायदि माबायदि फालिनाय जायो बे मागोखौ माबायदि बारहोहरो बे मागोखौ बिनि बागैनो आं माने एसे फोरमायना होनोसै आं नोंथांनिसिम
औ हागोन
दा जोंहा मागो होनोबाथ' जेन'बा गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे बर'नि दोरोङारि फोरबो दा जि फोरबोखौ जोङो दासिमबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो ओम जेराव जोङो मागो होनोब्लाथ' जों मिथिखागौ फिथा सौराय जानाय ओ मोनसे मुंदांखा जेन'बा ओ जाय फिथा सौराय जानायनि थाखाय मुंदांखा आरो बेयाव माने माने जोंहा उम माने बेलागुर जानायाव जेनेबा बेलागुरनि सानसे सिगां न' बेलागुरलायनो जोंहा मागोनि सानसे सिगां जोंहा बेलागुरफोर जानाय जायो आरो। जेराव जोंहा बै ओ माने बेलागुर जानायाव जोंहा बे गो माने ओ नारा हानानै बा थुरि हानानै जोङो न' लुनाय जायो आरोना बेलागुरनि न' लुनाय जायो दा बेबायदिनो माने बे न'खौ बानायनो थाखायनो जोंहा गोबां सिगां समनिफ्रायनो माने ओ बायदिसिना माने ओ औवा, नारा, थुरि बेफोरखौ दिखौ माने हानानै बा जगार खालामनानै रेडि खालामनानै लाखानाय जायो आरो ओ ओम मा होनो बिदिनो जोंहाबो मागोनि सानसे सिगां जे बेखौहाय मा होनो ओ बेलागुरखौ जानाय जायो आरो मोनायाव ओ बिदिनो नायै बेदरै जुमाय बिदिनो लोंनानै एसे रंजायो आरो गाजा-गोमजायै आमफाय बिदिनो रं जेब्ला बिसोरो रंजाखांगोन बा जाखां एरिखां बिसोर उन्दुनानै थायो आरो बे न'आवनो थायो बेलागुर न'आवनो आ बि बि लागुर न'खौ अबाव जायो होमबा जोंहा बबेबा लांदां जायगा फोथाराव बेफोरबायदि लांदां जायगा गुवार जायगा बेफोरबायदियाव जायो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो बिसोरो गाजा-गोमजा रंजा एरि जाखांनानै माने बेयावनो उनदुना थासिगोन ओ जेब्ला बि सोरो उन्दुनानै ओ माहोनो सोरां सोरांसि अखानायै ओ बिदिनो बादिनो थामब्रै रिंगासो जायोबा आरो ना थाम ब्रै रिं-रिंगासो टाइमावहाय बिसोरो माने सिखारनानै ओ जि बे बेलागुर न' बेखौ बिसोरो माने सावजोबनाय जायो आरो खाथियाव बिसोरो माइहुंबो खुंनाय जायो बे माइहुंखौबो बिसोरो सावजोबो आरो सावनानै गासि बो माने जि बेयाव बेलागुर जानाय माने सुबुंफोर दङमोन बिसोरो ओ गावबा गाव गावबा गाव न' फा फारसे थाङो न'आव थांनानै बिदिनो ओ मा होनो ओ मा होनो ओ दावला गेसेरनायनि सिगांनो बिसोरो दुगैयो दुगैयै लोबै रेडि जाना थाजोबो आरो
औ
बेखौ जों माने गोदो गोदाय माने बर' सुबुंफोरनिफ्राय खोनानाय मथेबा माने दाउलाय गेसेेरनायनि सिगां जि जाय जाय बे सुबुंफोरा माने ओ दुगैयाखै बिसोरो दाउखा जायो होननायखौ आंबो खोनादों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो जोंहा बेलागुरनि समा थाङो आरो दा बिदिनो जोंहा नेक्स्ट दिनाथ' फैखाबाय बेलागुर सावखांनायनि उनाव जोंहा जेन'बा सोरांबाय सोरांनानै इदिनो गामि गामि इदिनो न' न' ओ गिदिङो आरो गिदिंनानै जेनेबा ओम फिथा, लारु, थावनि फिथा, एन्थाब फिथा बिदिनो बायदि बायदि फिथाफोर जोङो सावनाय जायो मागोनि समाव न' न'। दा बेफोरखौनो माने ज' ज'यै जोंहा माने न'खर न'खर थांनानै बिदिनो मा होनो बेरायनाय न' न' बे रायनाय जायो आरो माने फिथा लारु जालायनाय बेनावबा बेनावा माने ज' ज' जालायो आरो गोदोनि समावथ' जोङो मागोनि समाव माने गथ'फोरा प्लास्टिक बा मना लालाय लायनानै बिसोरो ओ फिथा मागो मागिनायखौबो जो नुनो मोनदोंमोन नोंथां गोदोनि सम दा बेफोरो समजों लोगोसे सोलायबोबाय नोंथां दा गथ'फोरखौ माने मागोनि समाव फिथा फिथा खांनाय बा फिथा न' न' फिथा मागिनाय बेफोरखौ जोङो नुनो थांलिया आरो बांसिनानो जेने'बा मागोनि समाव गोदोनि समावथ' न' न' थांनानै सारि फिथा जाहैलायोमोन आरो बेदिखौ दानि समाव थ' बेफोरखौ माने गोबां खम नुसै आरो गासिखौबो माने एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नोंथाङा मागोनि बागै थ' एथबां मानि जेनबा बुंनांगौ बाथ्रा आरो गैबा गैलिया होननानै आं सानो। दहैनो नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय।
औ।
नोंथांजों दसे बे मागोनि बागैनो सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोनबाय नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय एसे खोनानानै।